खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो नोंथांनावहाय कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ नोंथां आं बे समाव ओरैनोसो दङ सावरायनो हागोन
औ दा आयदायानो जाहैबाय माने जामबुं जेखौ बुङो जोङो मबाइल फन नङा होमबा नोंथां ओ गिबियावनो जामबुंखौहाय माबोरै बानायो होनोमबा बेयो मेसिन बुस्थु नङा होमबा मेसिनजोंनो बानायो बेखौ नोंथाङां दा मेसिनजोंनो जों
जोंहा जामबुं जे मबाइल फन बेखौहाय बुङोब्ला जोङो बिनिफ्राय जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय माने गोबां रोखोमनि माखासे नलेज माखासे ख नलेज माखासे बायदि बायदि माने बिथिङावनो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो माने जों सोलोंथाइ लानो हायो आरो माबानिफ्राय मबाइलनिफ्राय जों सोलोंथाइ लानो हायो जोंनि थांना थानायनि थाखाय मबाइल फनहाय जानबुंहाय माने जोंनो बिराद हेफाजाब होयोबा सुबै सुबिदा होयो आरोना माखासे मबाइल फनफोरनिफ्राय माखासे मानसिफोरा माने गाज्रिबो मोनो मोजांबो मोनो आरो माखासे गाज्रिबो जायो माखासेया माने गाज्रिखौथ' बासिनानै लानाया जोंनिनो दायथ'खा नङा होमबा नोंथां माने मोजां गाज्रिखौ बासिनानै मोजांखौ माबानानै बोजबनानै लानाया जोंनि दायथ' दा बिनिफ्राय गिबि गिबि गोदो समफोरावथ' जोंहा मबाइल मबाइल जामबुं बेफोर माने गैयामोन नङा होमबानो माबायाहाय सिगां टेलिफनसो बाहायोमोन ना गोदो गोदाय
औ नोंथां
बे समफोरावहाय जेरै टेलिफनखौहाय जेरै एलेक्जेन ग्राहाम बेल्ट दाहाय बानायजेनदोंमोन गिबि समफोराव जेराव जेना मबाइल फनन मबाइल फन बा टेलिफनखौ मानि थाखाय बानायदों जेनेबा जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै गोजाननि दाबसे जायगानि मानसिजों जोङो माने गोसोबायदि रायज्लायनानै मेसेजफोर जों हरनो हायो आरोना ओमफ्राय दानि बोथोरावथ' जेनेबला बै गोदोनि समफ्रावथ' जोङो माने भिडिय' कल होननाय बुस्थु गैयामोन नङा होनबा नोंथाङा भियअ कलखौ टेलिफनजों जों रायज्लायनो हायामोन आरो भिडिअ' कलजों जोङो गुगोल फेसबुक इउटुब बेफोरबायदि जोङो नायनो हायामोन दानि समफ्रावथ' हायो जाहैल जेनेबा गोजान बबेबा गोजान जायगायाव थानाय मानसिजोंबो जों बिटि एफ गावनि महरखौहाय बिनि महर खसेयाव थानानै रायजो रायज्लायनाय बायदि जों रायज्लायनो हायो औ दा बेनिफ्राय जोंहा गुगोलनिफ्राय जोङो गुगोलाव थुनानै जोङो माखासे माने मिथियै बा माखासे बुजियै गाव बुजियै बेफोरखौहाय जोङो गुगोलावहाय सोंनानै गुगुलानो गासिबो जोंनि एक्सप्लेनेसन होखायो जोंनो खिन्थाजोबो जों सोलोंनानै लानो हायो रोङिखौ औ
औ नोंथां
जोङो दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो जों स्टुडेन्टफोरनि दा इयुन जोलैफोरनि जेनेरेसननि थाखाय जोबोद मोजां आरोना जोङो बेयावनो जोङो गोजानाव थांनांलायै माने अनलाइन जों कचिंफोरबो जों लानो हायो आरोना जामबुंनि गेजेरजों सोलोंनानै लानो हायो बेनिफ्रायहाय आरो बुंनो थांबावबाथ' गोबां दङ जेरै फेसबुक पेज इउटुब इउटुब चेनेल इन्सटाग्राम बिनिफ्राय जोङो माने माखासे रांफोरबो आरजिनो हाबावोसो आरो ना
औ नोंथां
औ जेरै फेसबुक पेजनिफ्राय ब्लक भिडिअ बानायनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि बिदिनो सोरबा मोसानानै सोरबा मेथाइ खननानै सोरबा गिथार दामनानै बेबायदिनो गावनि टेलेन्टखौ गोसोबायदि गाव देखायनो हायो आरोना गुबुनफोरनि सिगाङावहाय मबाइलनि गेजेरजों
गावनि टेलेन्टफोरखौ देखायनानै गाव मुंदांखा जानो हायो बेनिफ्राय रांबो आरजिनो हाबावोसो इउटुबफोरनिफ्राय जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जेनेब्ला गोदोनि समफ्रावथ' टेलिभिसनस नायोमोन नङा होमबा नोंथां खौरां खौरां नायनो टेलिभिसनावसो जों नुयोमोन रेडिअ'सफ्रावसो जों खोना खोनानो मोनोमोन दाथ' जोङो मबाइलावनो जोङो माखासे खौरां खौरां बिजोंनिफ्राय जोङो खौरांफोरखौबो जोङो खोनासंनो हाबावो आरोना
औ नोंथां
गोदोनि समफोराव जेरै सासे मानसिनो लेटार हरलायलायनानैसो माने पस्टजोंहाय लेटार हरलायलायनानैसो रायज्लायोमोन नङा होमबा मिथिहरहोलायोमोन दाथ' मेसेस दा मेसेजजोंनो जोङो वासाप वाट्साप मेसेजजोंनो बा जेनेरेल मोनसे मेसेजजोंनो जोङो लाइजामखौबो हरलायनो हाबावसो आरोना मबाइलनि गेजेरजों
औ नोंथां
आरो बिनिफ्राय जोंहा ओ गोबां रोखोमनि माखासे ओ बिब्दिनो मा होनो जोङो हेफाजाब मोननो हायो मबाइलनिफ्राय नलेज मोनो जोङो दानि मुगायावहाय माने माबानि थाखाय जोंनि फिउचारनि थाखाय मबाइलनि जोबोद गोनांथि आरोना दा नोंथाङा नोंथाङा एसे बुंथिनानै होदों नामा नोंनि मोनदांथिखौ
औ नोथां औ नोथां आ बे मबाइलनि गेजेरजों नोंथाङा जे मख'बोखाबाय मबाइला जोंनि जिउआवहाय मा जाफुंसारनायखौ लाबोनो हादों जों बुंनो थाङोब्ला नोंथां थां बुंबोनाय बायदिनो बिदि फेसबुक बा इन्सटाग्राम बा इउटुब ओ बे ओ बेनि जोहै जोङो जोंनि जि माने हारिमु ओ बे हारिमुखौ जों ग्लबेलाइजेसन जादों होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि बे जि माने आथिखालावथ' नुनो मोनो जोंनि गोबां आइजोफ्राहाय जे जोंनि जि दोरोङारि संनाय खावनाय ओ बेखौ जों इउटुबनि दारै बा ओ फेसबुकनि दारै जों बेखौहाय दिन्थिनाय जायो ओ बेनि गेजेरजों जों गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो ओ बेखौ जेन नुनो मोनो ओ बेनि थाखाय आं आरो जोंनि हा हारिमु बा जोंनि जि दोरोंफोर बेखौ ग्लबेलाइजेसन जानायाव एसेबाबो मदद मोनदों हेलौ नोंथां हेल' नोंथां
औ औ नोंथां खोना खोनागासिनो नोंथांनि
औ औ नोंथां औ बेनि अनगायैबो ओ जों जे जायफ्राहाय ओ फरायनाय ओ जि कचिं लानाय बेथ' आथिखालावहाय गोबां ओ बेसेन गोसा जानानै फैनो हमदों ओ जों बे इउटुबनि गेजेरजों जों जों फरायसाफ्राहाय ओ जे बेनिफ्राय जों गोबां ओ मोजां मोजां चेनेलनिफ्राय जे इडुकेसन चेनेलफोर दं ओ जों बेखौ गुगोलफ्रावबो सार्च खालामनानै मोनो बेनिफ्राय जोंनि सोलों ओ सोलोंसा जायबा फरायसा बिथांमोन बिसोरो बिनिफ्राय गोबां ओ मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बा ओ जि ओ निजि नि माने फरायनायाव जि माने गोनांथि बे खौ जों हेफाजाब मोनो होननानै बुंनो हागोन औ नोंथां ओ बेजों लोगोसेनो जोंनि जि बर'नि जि दोरोङारि ओ मोसानाय ओ बेफोरखौ ओ जों गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायो मानो होनोब्लाथाय फेसबुक बा ओ इन्सटाग्रामानो जा बा इउटुबानो ओ ओ बेखौथ' जों ओ बुहुमनि गासैबो सुबुंफ्रानो बाहायो ओ बेनि दारैहाय ओ जों बे जोंनि जि दोरोङारि मोसानाय बेखौ माने गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो मोनथिनो मोनो होननानै जों बुंनो नांगोन
उम
ओ बेजों लोगोसेनो जि ओ मबाइला जेरैबायदि बानजायनाय दं ओ बेनिनो ओ मा होनगोन बेखौहाय बानजायनाय गैयैखौबो जों नुनो मोनो ओ खायसे जोंनि ओ ओ गारजेन बा पेरेन्टस बिमा बिफाफोर ओ बिसोरखौ नुनो मोनो जे आथिखालावहाय जे जोंनि बे उन्दै उन्दै गथ' जायोबा से बोसोर बा से बोसोर खावसे बा नै बोसोर ओ बेबायदि गथ'फोरखौ आथिखालावहाय जोंनि बे गारजेनफोराहाय ओ बा बिमा बिफाफ्राहाय गथ'फोरखौ गावगाबागावा माने ओ मबाइलाव बेस्थ' जानानै थानाय थानायजों लोगोसे ओ गथ'फोरखौबो बेबायदि ओ मबाइल दिन्थि नानै गथ'फोरखौ बेस्थ' खालामनानै ओ दोनबोदों जायनि थाखाय जों गथ' फोर बे उन्दै उन्दै गथ'फोरनियाव गोबां गाज्रि गोहोम गोलैनायखौ नुनो मोनदों जों आथिखालाव नुनो मोनो दे ओ बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे बेखौ ज' गथ'फोरनि गोरोन्थि बुंनो हाला जोङो ओ गारजेनफोरनिनो गोरोन्थि मानो होनोब्ला आथिखालनि गथ' बांसिन उन्दैसाफोरखौनो नुनो मोनो जे माने मबाइल देखायाब्लानो आरो मबाइलाव बायदिसिना भिडिअ' देखायाब्लानो जों माने गथ'फोरखौहाय बायदिसिना खाजा बे आदारफोरखौहाय जों माने जानायखौ नुनो मोना ओ बि ओ बेनि दारै जों गथ'फोरनावहाय बुहुत गाज्रि गोहोम गो्लैनायखौ नुनो मोन्दों मानो होनब्ला बे गथ'नि सावस्रि बिनि थाखाय जोबोद गाज्रि
औ
औ नोंथां बिब्दिब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जाना फैगासिनो बे खम समनि गेजेरावहाय नोंथाङा जे मबाइलनि जि ओ माने ओ मोजां जे मबाइला जोंनि थाखाय जोंनि जिउ खुंनायावहाय मा मा माने हेप हेफाजाब होगासिनो ओ बेनि सुंद' सोमोन्दै मिथिनो मोननानै नोंथांनि नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा आंनो बेखौ सम समाव मोजाङै फोरमायना होबाय
औ नोंथांनिफ्राययबो माखासे मबाइल फन बेखौ बुङो जामबुं नङा होमबा बिनि बादैहाय खेंफोरनानै माखासे बाथ्राफोरखौ खेंफोरनानै होनायनि थाखाय आंबो माने जोबोद नोंथांनि गोजोननाय जासिहरबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां गोजोनथों।
औ गोजोनथों।